हेल' हेल' खुलुमबाय
खुलुमबाय
अ नोंथाङा माबोरै दं? अ नोंंथाङा सो सम होनो हागोन नामा?
अ दे बुंलाय
माने दिनैनि सावरायनायखौ बैसागो मोसानायनि सायाव सावरायनो सानदों आरो
अ माने आंनिया माने टाइमाव कमप्लिट जाखाबायमोन। ओमफाय दा जाबावगोना जाबावाबा दा नोंनियाव एसे प्रब्लेम जाहैनो हानाय।
औ औ
ओ दे सोरखौबा फन खालाम ओम